हेल' औ नोंथां
ओ दसे सम रायालायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
ओ आङो दा बर'फोरनि बेफार फालांगि मावनायनि सायाव रावलाय ओ रायलायनो सानदों।
रायलायजागोन नोंथां
ओ बर'फोरनि बेफार फालांगि होननानै बुङोब्ला जोङो गोबां मोननो हायो बिनि गेजेरावनो जोङो गाहाय आबादखौ लाग्रोनो हायो मानो होनबा बर' बेफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबोदों। बिसोरो आबादखौनो बिथा खालामनानै जेनेबा जिउ खुंबोदों बा न'खर दैदेनबोदों। ओ आरो जेनेबा आबाद मावनाय होननानै बुंबला बा आबादनि बेसायाव बेफोर फालांगि होननानै बुङोब्ला जेरै जोङो आथिखालावहाय गोबां गुवार गुवार माइ आबाद मावनाय एा सोरनिबा हा एबा माबाफोरखौ माइ आबादफोरखौ लानानैबो बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनसै नाथाय गोदोनि दिनावहाय बरफोरा माइ आबादखौ गावसोर जानो एबा गावसोरनि न'खरखौ दैदेननो थाखायल'सो ओ मावनाय जायोमोन नाथाय आथिखालावहाय ओ बेफोरनि अनगायैबो गोबां माने बेफोर माइ आबादफोरखौ लानानैबो बेफार फालांगि बर'फोरा खालामसै। आरो बेनि अनगायैबो बर'फोरा ओ माइ आबादनि अनगायैबो बर'फोरा गोबां बेफार फालांगि खालामो जेरै ओ बर' आइजोफोरा गोदोनि दिनाव गावनि गोनां जानाय माखासे जि जोमफोरखौ न'आवनो दानानै लुनानै लायोमोन बा गानोमोन जोमोमोन आरो जेरै न'खराव थानाय हौवा मानसिफोरनि थाखायबो गामसा बा आर'नाइ फालि खर'आव फालि खाव गानाय बायदिफोरखौबो दानानै होयोमोन। ओ नाथाय आथिखालाव बेफोर ओ दानाय लुनाय बा जि जोमफोर औ बर' आइजोफोरा मानो आथिखाला बेपार फालांगिनि बेलायाव लांबाय। बेनि अनगायैबो बेफोर बेफार फालांगिनि गेजेरजों बर' आइजोफोरा गावखौनो रोंगौथि गोनां ओ बा रोंगौथि होनानै देखायनो हानायजों लोगोसे माने इसोरो गावसोरनि न'खर एबा माने रां खान्थियावबो गोबां माने हेफाजाब मोन्दों बेनि अनगायैबो बर'फोरा बेफार फालांगिनि बेलायावहाय जेखाइ खबाइ हेबनाय बा माखासे ओरै आखाइनि हाबा बायदिफोरावबो गोबां माने बेफार फालांगि खालामनायखौ नुनो मोन्दों जेरैहाय बिसोरो सिगांहाय गावसोरनो गोनां जानाय बा संसार जानायाव गोनां जानाय माखासे जेखाय खबाइ सानद्रि संग्राय होमबा बिदिनो खादा मरा बा दारहा बायदिफोरखौ गोदो माने गावसोरनो नांगौ जानाय खिसो इसोरो हेबनानै लायोमोन बा बाहायोमोन। नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ बर'फोरा माने गोबां गोबां दिहुननानै बा गोबां गोबां बाहायनो मो बानायनानै बेफोरखौ माने बेफार फालांगि खालामनायखौ बा हाथाइसालियाव फानहैनायखौ जों नुनो मोनसै। बेफोरनि गेजेरजों माने गोबां माने रां खामायनो हानायखौबो जों नुनो मोन्दों। आरो ओम बर'फोरा सोलोंथाइ लानानै माखासे गोजौ थाखोनि साननाय हनाय बा ओ मावनाय दांनायजों बा गियान आरजिनायजों लोगोसे ओ आथिखालाव आबाद मावनायनि बेलायावनो जा एबा दानाय लुनायनि बेलायावनो जा जों गासैबो माने बिथिङावनो ओ गोदान मुगानि माखासे बिगियानारि आदब खान्थि फोरखौ बाहायनानै माने बेफार फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनदों बेनि अनगायैबो बिसोरो बेफोरबायदि खालामनायजों लोगोसे ओ गोबां माने ओ बाय दि रोखोमनि मुलि एबा बायदि रोखोमनि ओ मेचिन जन्थ्र बायदि फोरखौ बाहायनानै गोबां माने दसे समनि गेजेरावनो ओ गोबां गोबां रां बा खामायनो हानाय बा दिहुननो हानाय बायदिफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो बेफोरनि अनगायैबो ओ बेफार फालांगिनि बेलायावहाय बर'फोरा ओ बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथाइनि आबादनि बेफार फालांगि खालामनाय जेरै ओ ड्रागन स्ट्रबेरि ओमफाय बैग्रि समफ्राम थाइजौ खान्थाल। बेफोरबायदि गासै माने ओ फिथाइ सामथाइ फोरखौनो बर'फोरा गोबां माने बागान खालामनानै बा बेफार फालांगि खालामनानै जानायखौ जों नुनो मोनबोयो। आरो बेफोर फिथाइफोरा माने जा बोथोराव हाय जेरै जों खान्थाल लाइजौखौ जोङो ओ दैज्लां बोथ थोर बा गोलोम बोथोराव मोनो नाथाय आथिखालाव ओ गोदान मुगानि आदब खान्थिजों दिहुनजानाय ओ फिथाइ सामथाइ फोरखौ जों नुनो मोनसै मानो होनोबा जोङो बेखौ गोजां बोथोर ओ आरो गोलोम बोथोर मोननैबो बोथोरावनो जों मोननो हानाय बेफोरबायदि बेफार फालांगिखौ जों नुनो मोनसै। माने गोबां समावनो जोङो खायसे मैगं थाइगं फोरखौबो मा होनो गोजां बोथोर बा गोलोम बोथोर मोननैबो बोथोरावनो जोङो दिहुननो हानाय बा बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनसै। जेरै कबि आलु बिदिनो बान्दा कबि फुल कबि बायदि फोरखौ जोङो गोजां बोथोर आरो गोलोम बोथोर मोननैबो बोथोरावनो जों मोननो हा हायो। बा बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो मैगं थाइगंनि अनगायैबो बर'फोरा ओ जेरै ओ नाहा मैहा थांनायाव बाहायनाय आगजुफोर खौबो जोङो ओ बेफार फालांगि खालामनाय नुनो मोनो जेरै जेखाइ खबाइ बायदि फोरखौ जोङो सेन खखा फल' बायदिवफोरखौ जोङो हेबनानै बा फाननानै बेफार फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनदों ओ बेफोरनि अनगायैबो बर'फोरा माने दानाय लुनायनि अनगायैबो जेनेबा जौ जौ फाननाय बायदि फोरखौबो नुनो मोनो गोदो गोदाय बर'फ्रा माने जौ खौ बायदि रोखोमनि हाबाफारि बा हाबा खेराइ बिदिनो जेनेबा मावनाय दांनाय समाव बिदिनो हिनजाव सोंनो थाङोब्ला हौवानि न'खरा हिनजावनि न'आव जौ गोरान आरो जौ गिसि लानानै थांनाय बेफोर बायदियावल' जों जौखौ बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव जौनि बेलायावहाय जोङो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोन्दों आथिखालाव ओ बर'फोराबो नै गोबां गोबां जौ मावनानै बा गोबां गोबां बायदि रोखोमनि बिगियानारि आदब खान्थिखौ बाहायनानै गोबां माने जौ दिहुनबाय आरो बेजों लोगोसे हाथाइ सालियावहाय गोदान गोदान बेलाथि जौ होननानै बुङो जायखौ बेफोरनि बागैबो माने बर'फोरा बेफार फालांगि खालामनो लानायखौ जों नुनो मोनसै दा नोंथाङा बेफार फालांगि बर' फोरनि बेफार फालांगि खालामनायनि सोमोन्दै माबाफोर बुंनो सानबावदों नामा?
औ नोंथां आं जेखिनिया नाजानोसै नोंथां।
औ।
बेप फालांगि होनब्लाथ' आथिखालाव बर'फ्राबो गोबां मुखुब जानानै थानायखौ जों नुनो मोननाय जायोसै जेरै दानाय लुनायनि बिथिङाव नों दाबुंलांबाय जेरै गोदोनि समाव आर'नाइखौ जोङो ओ जोहोलावफोरनो दावहायाव थांनाय समावसो हरसेनि गेजेरावनो दानानै हरोमोन होननानै मिथिनो मोनोमोन नाथाय आथिखाल आर'नायखौ बेफार फालांगि खालामनोथाखाय दानायखौ नुनो मोननाय जायोसोय आरनायखौ गोबां जायगायावनो गोबां बायदि बायदि
ओ प्रग्रामफोराव गोबां आलासिफोरनो मान बावनो थाखाय बाहायनाय जायो बेयावनो गोबां फालांगि खालामनाय जायो बेबायदिनो जोंहा मैगं थाइगंनि बेलायावबो जोंहा नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो गोबां मैगं थाइगंफोरखौ मोननो हायो जेरै थारुन बेफोरखौबो जों गोबां बिबांनि गायनानै बे नुनो मोननाय जायो बेसे बेसे बर' न'खरफोरा बेफोरबायदि आलु आबादजों जबा साहा आबाद मावनानै बेफोरखौ फालांगि खालामनानै गावसोरनि न'खर जिउ खुंनायाव हेफाजाब होनायखौ जों नुनो मोननाय जादों बिनि अनगायैबो आबादनि बिथिङाव नायो आथिखालाव गय बिफां गयनानै लायो आरो बेफोरनि फिथाइफोरखौ गोबां बेसेनाव फाननायखौ जों नुनो मोननाय बेजोंनो लोगोसे फाथैनि आबादबो मावनाय जायो बांसिनानो फाथैबो थाखायो जायनि जाहोनाव बेैफोर फाथैफोरखौ
ओम
न'आव नांनायनि जायनानै बेफोरखौ फालांगि खालामनायखौबो नुनो मोननाय जायो बेनि अनगायैबो जोंहा
ओम
आबादखौ बुङो माइ आबादनि बेलायावबो गोबां बिबांनि बायदि बायदि भेराइदिनि आ गायनानै बेफार फालांगि खालामनाय जायो मानोना बै बेफोर माइ एबा माइरंफोरखौ गोबां बिबांनि बेसेन मोननाय जायो बेनिखायनो बेफोर माइफोरखौ बर'फोरा आथिखालाव गायनानै गोबां बेफार फालांगि खालामनानै रां आरजिनायखौ नुनो मोननाय जादों बिनि अनगायैबो जों बेफार फालांगि होननानै बुङोब्ला जेरै जिब जुनार दावमा दावसा फिसिनायनि गेजेरजों बेफोरखौ फाननानै जों गोबां रां आरजिनानै हायो जेरै बर'फ्रा आथिखालावबो आथिखालाव गोबां सुबुंफोरानो एबा गोबां बर' सुबुंफोरानो अमा बायदिफोरखौ फाननानै एबा दाननानै न'खर संसार जानायखौ नुनो मोनदों आरो बिनि अनगायैबो गोबां बर'फ्रानो दाउ आरो बोरमाफोरनि फार्म बानायनानै गोबां बेफार फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनदों बेफोरनि अनगायैबो जोंहा आबादनि बिथिङाव नायोब्ला जोंहा गोबां बर'फोरानो आथिखालाव साहा बिलाइनि आबादखौ मावनायखौ नु नो मोननाय जायो बे साहा बिलाइनि आबाद मावनानै गोबां बर' सुबुंफोरानो गावसोरनि जिउ खुंनाय एबा गावसोरनि संसार जानायाव गोबां फालांगि खालामनानै गोबां रां आरजिनानै गावसोरनि न'खरखौ सुथाबाबोगासिनो थानायखौ जों नुनो मोननाय जादों बेनि अनगायैबो जौफोरनि बिथिङावबो नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो ओ आथिखालाव गोबां बर'फ्रानो जौखौ फालांगिनि एबा फालांगि खालामनो थाखाय बानायनायखौ नुनो मोननाय जायोसै नाथाय गोदोनि समाव समावबा जौखौ फालांगि खालामनो थाखाय बानायनाय जायामोन बेखौ सावरि बादालि बायदिफोराव गामिनि सुबुंफोर लोंहोनो थाखाय बेफोरखौ सावनाय एबा बानायनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव बेखौ बिजनेस नि फारसे एबा फालांगिनि फारसे लांनायखौ नुनो मोननाय जायोसै आथिखालाव गोबां बिबांनि जौ गोरान एबा जौ गिसि सावनानै गोबां जों फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो नोसै बेबायदिनो बर' न'खरफोरा आथिखालाव बेफोरबायदि जौ मावनानै गोबां बर' न'खरफ्रानो गावसोरनि न'खरखौ गोबां नङाबाबो एसे एनै सुंथाबोनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ बेनि अनगायैबो बेफार फालांगिनि बिथिङाव बुङोब्ला गोबां बेफार फालांगिफोरखौ बर'फ्रा मावगासिनो बेखौ बे सुंद' बिबुंथिनि गेजेरजों बुंनानै फोजोबनो हानाया गोरलै जानानै फैया
ओम।
जोंहा दायो सावरायनो लानाय आयदानि सायाव गोबां नङाबाबो एसे सावरायनाय जाबाय आरो दा जोंहा समाबो जाबोबाय नोंथां बेनि थाखायनो दिनै सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां
जागोन नोंथां।
औ दे नोंथां दे